खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ ओ नोंथांनो आङो कल हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों ओ‌‌ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनो होननानै आङो कल हरनाय जादों जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ थारैनो सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि नि बागै फंनैसो सावरायनो होग्रोनिसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दङ नङा होनोब्ला नोंथां जों बर' सुबुंफोराहाय ओ गाव गावनो ओ‌ गोबां मैगंफोरखौहाय संनानै जायो जेरैहाय ओ जोंनाव अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' ओ सबाइजों दाउ‌ नारजिजों अमा बेदर मैथाजों एम्फौ लाथा बा जोङो औवा मेवायजों अनला बेबायदिनो जोङो बर'फोराहाय गोबां ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो नङा होनबा नोंथां ओ‌ बेनि अनगायैबो जोंना बर'फोरा ओ बेबायदि बादिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै गोबां मैगं थाइगंखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो नोंथांनो आङो मोनसे ओंख्रि संनायनि बागै फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां जे जोङो नार्जि ओंख्रिखौहाय माबारैहाय सङो
औ नंगौ थारैनो
जोंनो नोंथां‌ बिदिब्ला ओ नारजि नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ फाथोनि आबाद मावग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों नोंथां जोङो फथोनि आबाद मावग्रोबासो जोङो नारजिखौ मोनो नङा होनोमबा नोंथां ओ बेनि थाखाय जोङो गिबियाव नो ओ फाथोनि आबाद मावनांगोन जाय फाथोनि आबादखौ जोङो गोरलै समावबो फा थो बिलाइखौ जोङो जानायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो जेब्लाना बै फाथो आबादा ओ जौ गोन बा देरगोन बिनि बिलायफोरा रागोन अब्लाना जोंङो बै बिलायफोरखौ खानानै हाय फोरानना दोनो आरोना नोंथां जेब्ला बै बिलाइफोराहाय गोरान जायो अब्ला जोङो बेखौ नार्जि महरै ओ बाहायो आरोना नों थां बैबायदिनोहाय जोङो बै बिलाइफोर खौ फोरानना दोननायफोरखौ लानानै जोङो जेब्ला खालि जागोन अब्ला जोङो बैखौ बालथिं बा माखासे दोन ग्रा आइजेंफोराव दोननानैहाय दै होनानै दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना नों थां जाहाथे बियो बेनि बिलाइफोरा गुरै जायो बा बेनि गोखाफोरा एसे गगारो बेनि थाखाय जोङो सोमना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो । नाथाय जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो जे ओम गोबाङानो गोखाखौ बांद्राय जानो हाया नालाय बेनि थाखा खाय जोङो संनायनि सिगां रु रुग्रोनानै गारनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथां बेनि उनावहाय ओ जोङो नारजिखौ सारायबा बायदिसिनायाव संनो जोङो लानाय जायो बेबाय दिनो जों अमा बेदरजों संनोबोब्ला गिबियावनो जों जोङो थाव पियास बायदिसिना मस्ला मस्लि होननानै जोङो गिबियावनो अमा बे बेदरखौ एवग्रोनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव खांनानैहाय ओ नारजिखौ होनानैहाय बेयाव दोलो दोलो सागंजों जोङो सानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो नांगौ रोखोमनि दै होनानै बेयाव खारै होनायखौ जोङो नुनो मोनो खारैयानो जोंना मेन होनना नै नारजि ओं ख्रियाव बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां खारै गैयाबोला जोङो नारजि ओंख्रिखौनो जाया होननानै सानजायो बेनि उनावहाय जोङो खारै होखांनानै जेब्लाना बियो गोदौगोन अब्ला जोङो बेयाव अमा बेदरखौ होसननायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
अमा बेदरखौ ओ खांनानैहाय जोङो बेबायदिनो मस्ला मस्लि नांगौ रोखोमनि जोङो जे ना जि ओंख्रियाव होयो बेखौ होनानैहाय जोङो से घन्टा बा आदा घन्टासो संनानैहाय जोङो बे खौ मोनहोयो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो नारजि जों अमाखौ जों सङो बेनिनो गेजेरजों जोङो खारै खारैखौहाय जोङो माबोरैहाय बानायो होनोब्ला नोंथांनो आङो फंनैसो रावाव बेखौबो फोरमायना होनोसै नामा नोंथां औ थिंजाय ओ खारैखौ थालिर बिफांजों बानायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि अनगायै जोङो खारैखौ गुबुन जिरादफोरजों जों बानायनायखौ नुनो मोना बांसिनानो जोङो थालिरनि खारै बानायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला थालिरनि ओ थालिरनि खारैया जोबोद कारा जायो होननानै ओ जोंनि बिखिहाय बाहायो आरोना गिबियावनो जोङो थालिरखौ दाननानैहाय बेनि ओ माबाफोरखौहाय जोङो जिरनानै सान न्दुंआव फोराननाय जायो बेनि उनावहाय बेनि मादायासो जोंना मेन नालाय बे मादाखौबो जोङो खदाल बा बायदिसिना जावग्रा आइजेंजों जावनानैहाय जोङो सान्दुुंङाव फोराननायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां जेब्लाना बियो राननो हम मो अब्ला बेखौ जोङो अरजों सावनानै लानाय खौ नुनो मोनो बे सावनानैहाय जेब्ला बेयो गुन्दै जागोन अब्ला बै गुन्दैयानो जोंना खारै महरै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंनो नोंथांमोननिख हाय माबायदि ओंख्रि जायो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा आगोलावसो फोरमायनाय बायदिआरो जों बर' बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बा बिदिनो गोबां ओंख्रिया गेलेयो जेरै नोंथाङा फोरमायनो बाय दि नारजि अमा लाथाजों मैथा औवा मेवाइजों अनला आरो अमा बेदरजोंबो जों अनला जानाय लोगोसे साम'जों सबायाइजों नङा होमब्ला
औ नंगौ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ आङो अनलानि सोमोन्दैनो नोंथां जो एसे सावरायनोसै औ जोंनो अनला खारदै जोङो बिदिनो सरासनस्रा न'खरफोराव ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जों बर' हारिफोरा जेब्ला जोङो ओ खैना गोदाना औ बिदिनो जोंनि ओ न' गोदानाव जेरै इसिङाव गिबि खेबनि थाखाय ओंखाम संजेनो जों बैफोरावबो अनला संनाय बेखौ जोङो नेमखान्थि जोंनि बर' हारियाव दाबो दं ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थिग बिब्दिनो बेयो दाउ बेदरजों जों अनला संनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिदिनोसै हाबा हराव मोनजाबोगासिनो नङा होनबा थिग बिब्दिनो जोंनो अनला खारै ओ संनोब्ला जोंनो गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो बै अन गुन्दैानो जोंनिया माइरंनिफ्राय जायो बेनिखायनो जों गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै साखोन सिखोनै सुखुना लानानै जोङो जायखि जाया जोङो बिदिनो दाबोरफोराव जेनबा ओ खुरै गिदिरफोराव जों सोमना दोननांगौ जेरै थामजि ब्रैजि मिनिटसोनि थाखाय एसे रुइहाबजासै आरो ना जेब्ला बै माइरं आ मोजाङै रुयहाबगोन अब्ला जों बै माइरंखौ मोजाङै आरो फिन खेबसेबाव जों सुनानै एसे ओ फिलाखा एबा जोङो जाय जायखि जाया मोजां दै सर'ग्रा जोङो ओ जिराफोर जोङो फोरान सोर नांगौ जाहाथे बे देयोब्ला मोजां गेब्लेयो बेनि उनाव जोङो बै माइरं अन गुन्दैनि थाखाय जोङो बिदिनो थफसि एबा जोङो उलार नङाबा दानि जुग गावथार गोबां मानसिफोरा बिब्दिनो ग्रडार मिसिन बा मिक्सिं मेसिन सिङाव जोङो देनायखौ नुयो बिनि उनाव जोङो जायखि जाया जायखि जाया आजेंङाव जोङो देना लाखांनायनि उनाव अनला खारै संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन जोंनो जेरै अमा बेदरजों सङोबा जोङो अमा बेदर एबा जों खारै संख्रि जाखिनि न'आव जोङो मस्ला जेरै जोङो न'आवनो मोनो होनबा जेरै हाइजें सामब्राम फलौ पियास बेफोरखौ जोङो ओरै ओ रेदि खालामखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामनायनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ जोङो दसे समनि थाखाय जोङो दोन्थ'नानै बोखांनानै जोङो गुबुन गंसे सारायाव जों बहाय जोङो ओ दै होनानै जोङो एसे गोदौहा लानांगौ जेब्ला दैया मोजाङै गोदौगोन अब्ला जों बेयाव संख्रै खारै होना लानायनि उनाव जा उन गुन्दै देना लानाय जों बेखौ आखाइजों एसे सस्रि सास्रि होनांगोन ओ खेबसे रोङयोबा मानो होनोबो बेयो फिथा बायदि लाथा लाथा जायोना बेनिखायनो बेनि उनाव जोङो बै एवफ्रामना लानाय अमा बेदरखौ होनानै जोङो गोदौनो होनांगौ मोजाङै जेब्ला मोजाङै गोदौगोन अब्ला जों बेखौ लोथो लोथो जा जायालासेनो एसे लाव लाव थानायावनो जों बेखौ साखि नायनानै जोङो बोखांनांगौ आरोखि बेनि उनावनो जोङो अनला सारैखौ जानो हायो आरोना थिग बिब्दिनो जोङो सबायजों साम'खौ नाङै एसे फोरमायनोसै नोंथांनो लोगोसेनो औ सबाय साम' बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ थिग बिदि जों हाथाय बाजारफोरावबो बायनानै मोनो ए नङाब्ला जोङो गाव खाथियाव थानाय दैमा दैसाफोरावबो जोङो खननो थाङोब्ला मोनो। जोंनि सेरावथ' दैमा दंङो जों बैफोरावबो जोङो बुथुमना लायनाय जायो आरो ना बिदिनो गा बिदिनो हाखर हालाफोरावबो जोङो साम'खौ जोङो मोननाय जायो बेनि उनाव जों सामुखौ खनना लाबोखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै बेखौ हरसेनि थाखाय जों मोजाङै सोमना दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला सामुनिफ्राय जोंनि बै साम'आ सिङाव थानाया हाद्रि बाला आरो साम'नि बिगुर जा थानाय बादामालि बैफोरखौ मोजाङै जोङो सान द्रियाव लानानै हुनांगौ बेनि उनाव जोङो दाखोन आरो साम' खिथौखौ जों गारनाय जायो।
औ औ नों
बेनि उनाव जोङो सबायखौ मोजाङै सोमना लानानै सबायाइनि बिगुरखौ जोङो सानहोनानै बैखौ जोङो जा हायो एसे साम'खौ गिबियावनो जोङो थाव एसे सेरनानै जोङो एवफ्रामना लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो साम'खौ दसे समनि थाखाय बोखांथ'ना दोननानै जोङो सबबायखौबो एसे बिबदिनो जों ङो जा मस्ला होयो हाइजें सामब्राम होना मोजाङै थाव एसे सेरनानै जोङो एवफ्रांखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला सबाया गोदौगोन अब्ला जों मैया संख्रै खारैखौ होनानै आरो एसे गोदौहोबोनांगौ जेब्ला मोजाङै गोदौगोन अ ब्ला जोङो एवफ्रामना लानाय जोङो साम'खौ बैयाव हरनांगौ आरो ना हरनायनि उनाव जोङो जा न'आवनो थानाय धोनिया बा जों खासिथारा बैफोरखौ जाहायो एसे होनांगौ बेफोरखौ होयोबा मैगङा एसे मोजां मोदोमनाय फैयोबा थावसिन आरोना थिग बिब्दिनो सबाइ खारै सबायजों साम' खारैखौबो बिब्दि संनाय जायोना जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न'खराव हेलौ
औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय
औ औ नंगौ नोंथां
दिनैनि बे जोंनि बर'नि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो आङो जोंनि बर'नि थाखै दोरोङारि ओंख्रिनि बागै माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थां नोंथांनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां बे बिदिब्ला नोंथां औ